ह हेलौ
औ हेलौ औ खुलबाय होगोन नोंथां आं गोजोन फुंबिलि औ खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथां औ नोंथां।
आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां मा औ
थ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां
औ औ औ।
औ नोंथांमोननिखिहाय माइ ओ माइ गायनो थाखाय दैफोरा माबोरैहाय दा-दा आरोे मा मा माय गायनाय जायो नोंथांमोननिखि नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां फोरमायजायो नोंथां ओ जेब्ला जों दैलां बोथोरथ' सफायबाय नालाय गायनाय फुनायनि थाखाय औ जेब्ला जों आबाद मावनाय जायो दोंलाय बोथोराव। जेब्ला गायनाय फुनाय थ आं फोरमायलांसै नोंथां उम नोंथाङा एसे दान्दिसे सम खोना-खोनासं आं फोरमायलांसै जेब्ला जों माइ गायनो थाखायथ' जोंनो माइलिनि प्रयजन जायो फार्स्टआवनो। औ औ माइलिनि प्रयजन जायोबा जेब्ला जों गलाफोरावबो बायनो गोनां जायो बे माइलिखौ आगोलनिबो पुराना माइलि बिदिनो न'आवनो दोनखानाय बि थनानै नाय दोनो इखौ माइलि खालामनो। माइलि खालामना दोननांगौ जायो बेखौ बे माइलिखौनो जों जेब्ला बिधानखौ बुथुमबुमना लायनाय जायो जेब्ला बुथुमखांनाय जाखांनायनि उनाव बे बिधानखो जों सोमनो गोनांथिबो जायो, जे सोमनो गोनांथि जायोबा जोंनो टंग' हक हारखर हक इदिनो दैमा -दैसा हक बेफोरावनो स सोमनो गोनां जायो। सोमनो गो औ -औ औ -औ बस्थाखौ बस्थायाव सोनानै सोमना गोनां जायो। बेखौ हाखर हक दैमा हक बेफोरावनो सोमना गोनां जायो नोंथां।
हाय बेसे गोबाव सोमना दोननाय जायो नोंथां?
फोरमायलांदों नोंहां बेखौ साननैयाव। सानथाम हक बेखौ सोमना दोननाय जाग्रोयो।
औ।
बेखो सोमना दोननो उनाव फेर इखो थिखांनो गोनांबो जायो बेखौ थिखांना बोरियाव दोनना लांगो दोननांगो दसे खम ओ हय। बि ओहो बिदिनो टाइम थायो। दसे खम गोबोवनो होननानै बे दै खौबो सरदनो गोनां जायो नोंथां, औ बे औ एसे फोरानबा मोजांसिन जायो नोंथां, बे गाजा बेनि थाखाय एसे मोजां। सिनजा बेखौ प्लासटिक हक धारा हक बेखौ न' सिङाव बनानै एसे फे ओह बस्थानिफाय दिहुनना एसे फोनस्रिदना फोराननाय जायो बेखौ किसुमान थास' बिलाइ होयो किसुमान प्लासटिक बायदि बयो सायाव गबाथायनि जेब्लायै गाजा बेरो देरबोला बेखौ आरो जोंनो बेखौ गायनो थाखायबो जागाबो नांबाय नोंथां बेेनो जागाय थागाय दुब्लि हक हय न'नि बारि हक बेफोरनो आ साफा सुफुन खामग्रोना लानांगौ हय बारि हग माबा हक दुब्लि फुथार हक दुब्लि फोथारफोरखो जेब्ला इनिक गायनो थाखाय जोंनो जागा खो नांगो जागा औ औ -औ नोंथां फोरमायलांदों नोंथां औ नोंथां जागा मोसौदो हक ट्रेक्टर दहक बिदिनो बिखौ। बिधानि थाखाय गायनो थाखाय जोंनो। हाब्रुुबोनो गायनो थाखाय। जेब्ला जोंखौ हाब्रु हक हालेवग्रोना लानांगोन बेखौ हाब्रु बिदिनो एनि खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां बुं
टेक्टरफोर दो हालेवना आरो बे बिधाननि जागाखौ। जेब्ला जों औ हालेवना बे जायागाखौ जों फास्तावनो फुरा आलि सालि होनानै फुरा दैनि थिक थियारि खालामनानै बेखौ‌ हालौहो गोनां जागोन बेखौ हालिजोबनानै लाग्रोनानै बेखौ न'निफ्राय लांनाय। जायो जेन बिधान थिलियाव रेदि जाजोबबा हाब्रु मायबा मासि जानानै जेब्लायनि बिधानि औ बिधानखौ जोंला जेब्ला न'निफ्राय लांबा बे बिधानखौ। हय न'नि मानसि हक हय न'नि न' खाथिफोर मानसि हक बिदिनो हाजिरा खामला लानानै बेखौ सारनो गोनांथि जायो। हार लांनानै बेखौ सारना सारनाय जायो आरो बिदिनो आखायजों लाना हक दाबोर हक लानानै बेखौ सारना ला सारनो गोनां जायो। बेखौ सारखांनाय उनाव थिक बेखो‌ जेब्ला जों गाजा बेरनाया बाय बेखौ बे गाजा गाजानि माबा मुआ फायला आरो बेखौ बिधान मोनबाय। बे बिधान आ एखौ बिथांखौ जों पसिस दिनाव फुनाय जायो। किसुमान साबबिस खिसुमान मासमोनसे से लानाबो फुनाय जायो बि थान्दों नालाय। बे बिनइखौ फुना लाग्रो किसुमान फुनाबो लाग्रो बे दुब्लि फोथारखौबो साब सिखन हामनानै जुखौ ट्रेक्टरद हग मोसौद हग बेखौ हालेवबोना लाग्रोनाय जायो। औ खोथियाखौ फुनाय।
होननाय जायो। आरो ना औ बियो जौ बाथाय राबाथा बेखौ फुनाय जायो। आरोना फुनानैहाय औ गायनाय जायो।
औ बेखौ फुनानै गायनाय जायो गायनाय जाखांनायनि उनाव बेखौ गायबाल थाखाय जायाना बेखौ दुब्लिफोरावबो बि बिदिनो मोसौ मोला बेनो बेरा सा साइड फोराव बेराबो होजायो किसुमान आरो बिदिनो औ माइफोर गायबा दैबो नायनाय जायो गेजेर गेजेर जेरै किसुमान आजिखालि थ हासारबो होनाय जायो किसुमान खिसुमान हासारबो होनांगौ हासार होबाय फिथाइफोराबो गब्लब्ल जायो बिनि दंफां लाइफां फोराबो मोजां जााखाङो
औ नंगौ दा नोंथांमोननिखि गायबाय नाामा गायबाय ना गायाखै
औ नोंथां दाथ गोबाङानो दाथ आमथि सुवा सफैलायबाय नालाय नोंथां बिदिनो आमथिसुवा बायखांना ओ बायखांना किसुमान गायो किसुमाना आगोलनो गायो दा ओम
जोंनिखिबो बांसिनानो गायाखै दे‌ दा दा नै आमथि सु सुवानि आमथिसुवा बायनायनि उनावसो गायनाय जासिगोन आरो
औ नोंथां औ
औ
नोंथांफोरनिखि बिब रखम बिदिनो गायोना आरो आलादा बेलेग गायो।
औ जोंनिखिबो बिदिनो गायो औ आरो आरो नोंथाङा मा मा ओ माइनि मुं मिथिगौ
औ माइयाथ गुबुन रखम गुबुन मुं दङ नालाय जेनेका जों गायो नालाय न'नि माइखो फोरखोनो जेब्ला जों न'निफोर माइफोर गायो। किसुमबा माइब्रा गायो किसुमान जोसा गायो किसुमान रनजित गायो। किसुमान बिनिनो बायदि रखम बायदि मुं ओ गोबां मुं दङो बुंसनो हाया माइनि औ औ बिदिनो न'नि जि लागो खोथिया ननि बिदान बेफोरखौनो माइब्रा गायो जोसा गायो। बेफोरनो गायो आरो बायदि रखम बायदि आलदा आलदा गुबुननिबो मुं दङो नालाय बेखौ बुंसनोबो हाया
औ नंगौ
औ नोंथां मोननिथिंबो बेलेग फोन
जों मिथियो बेफोरखौबो गायो। ओ नोंथांमोननिफ्राय आरो दैया माबोरैहाय दा
औ नोंथांफोरा दाथ' बोथोर फोराबो एसे मोजाङानो दा ओ जेब्ला जों अखाफोरा हाबाय थादों नालाय एसे दैफोराबो बिदिनो दुब्लि फोथाराव किसुमान बोरै जायागायावो एसे बाय बांला दं किसुमान आरो दाउन जायागाफोराबो बिदिनो बाय बांला बिदिनो बोथोरनि फिथाइ बोथोरावनोसो मोनो बेफोर बायदियानो उम अखा बांफोराबो औ औ नोंथां अखाबो हाब हासि दं दायो दा सान्दि दंथ'यो आरो नोंथां।
औ जोंनिखिबो दङ दा अखा हागासिनो बिनिखायनो दै बोहैदों आरो ना आरो नोंथांमोननिखिहाय नोंथांमोननिखहाय ओ अखानि दैजों गायनो हायो ना ना दंग'नि बा दैसानि दैजोंहाय गायनो हायो माइफोरखौ।
औ नोंथां बे अखा किसुमान किसुमानथ' बोरै जायगाफोराव दं ग' दलाफोरावथ' दैबां गैबाङानो बे अखा दैनिबो गायनाय जायो किसुमान आरो' दंग' दला दाथ' अखा हाबाय थादों नालाय बिदिनो दंग' दंलानिफ्रायबो लाबो दुब्लि फोथाराव बेफोर बायदिनो गायो नोंथां औ औ नोंथां औ आरो किसुमान औ किसुमान आरो बोरिफोर जागाफोराव बिदिनो दंख' दंलाफोरजोंनो मटरफोरजोंबो सारनाय गायनाय जायो नोंथां बे बेफोर बायदियनो गायनाय जायो दाथ' बोथो औ
जोंनिखिहाय बिदि अखानि दै जों गायनो हाया आरोना
औ
बि दंग औ दंग' एबा दैसायाव दै बोहैबासो गायनो हायो बिनि
औ औ
अ बिदि अ- -खानि हानाया अखा हानायाहाय जोंनाव थाया आरोना दैया रान रानलांङो।
अ
औ
नोंथांमोननिखिबो बिदिनो खेथिनि बिबखा बेलेग फोर मैगं थाइगंफोरबो बिदिनो दैज्लां बोथोरनि मावो नामा नोंथांनिखि फोरमायनो हागोन नामा
बिदिथ' आङो ओ दैज्लां बोथोरावहाय मे- गंनि मैगंनि खेथि आबाद मावनाय नुफेराखै आरो दैज्लां बोथोराव औ बिदि बिदि मैगंनिबाथाय मेसेङाव खालामो आबाद आरो दैज्लाङाव बेहाय माइनि आबादखौनो खालामो आरो गासैबो
औ औ औ
औ आरो नों नोंथांमोननोखि माइनि आबादा माबोरैहाय जायो मोजाङानो जायो ना
औ नोंथां दा माइ लाना माइ किसुमान जागा लानाबो जागा माइफोराबो किसुमान आजिखालिथ' हासारानो गोबाङानो गोबोरखि हासार होयो किसुमान किसुमान आरो हासार इउरिया हासार होयो किसुमान गलाफोराव बायनाय हासारबो
औ दानियाथ' आरो हासार नङाबा जानोनो थांला आरोना आबादफोरा माइानो माइआनो जाबा मैगं थाइगंआनो जा गासैयावबो हासारखौनो जों बाहायनाय नुनो मोनो आरो ना बांसिनानो
हासार होआबाबोथ' फिथाइ सामथायफोराबो मोनबानो थांला आगोलनि बायदि गोदिर गोदोमफोरा बेफोरबायदिनो न'नि ओ मोसौनि गोबोरखि मा बेसर साखा बेफोरखौनो खाव-खावनानै बेफोरखौनो हासार बनायमोन दानियाथ' सब औ गुबुननिफ्रायसो लाबोनाय जायो जोंथ' दा बेफोरखौ गुबुना माबायदि बनायो माबायदि बनाया इफोरखौथ' जों नुनो मोनलिया नुनो मोननो थाङा बेफोरजोंनो आगोल गोदो गोदाय जानायफोरा माइफोरा साबसिन जायो आरो जेब्ला गोदो गोदा माइ फोर मोसौदो हालेवोमोन खना खनला नाङोमोन मोजां जायोमोन ज' ज' नो न'-न'खर बिदिनो दायोमोन दानिया थ' कामला हख माबा हक बेफोरखौथ' दानिया खोनदोना नोंथां? औ दानियााथ' औ दा थ' बांसिन खामलायानो गायो। नोंथां आगोलनि बाय दि नंलिया दानि माइ-माइफोराबो जाबांलिया दा माइफोरा जाबांनो थाखायबो हासार हासार होबासो जायो हासार होआबाथ' जाबांलाया औ औ औ औ
जायो माबा बिदिनो आरो ना हासार होआबाथाय मोजाङानो जानो नागिरला गासिबो आबादफोरानो औ बिदिब्ला नोंथां
औ नोंथां औ औ
दे बिदिब्ला ओ जोंनिया समा जानानै फैबाय खोनादोंना नोंथां? बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
थां गोजोनथों।
औ लाखिथ'नोसै बिदिब्ला। दे।